खोनादोंनाा नोंथाङा औ नोंथां। खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय
अ मोनाबिलिनि गोजोन हामलायथिखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम। औ नोंथाङा दा माबोरै दङो औ औ।
आंबो नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनायखौ जासि हरनाय थाग्रोबाय।
औ औ नोंथाङा दा माबोरै दङ?
आं दा मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां।
औ बिदिब्ला जोङो। औ नोंथाङा अ अ आंबो मोजाङैनो दोङो नोंथां। बिदिब्ला जोङो बैसागु खौ माबोरै फालियो बेनि सोमोन्दै एसे सावराय जागोन नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन दे नोंथां दे जागायदो।
औ जोङो बैसागुखौ ओ फालियो मादै फालियो होनोब्ला जोङो बैसागुआवनो जोङो जा एक थारिख दमा एक थारिखनि सिगां खालि जोङो मोखौनि बैसागु होनना बुंनाय। जायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो जोङो मोसौखौ। थुखियो बे खालि मोसौनि सान मोसौखौ थुखियो जोङो मोसौ मोजाङै अ मोजाङै जाहाथे बेमार आजार जाया बिदिनो जोङो बोसोरसेयाव खनसे मोसौखौ थुखिनाय जायो आरो। औ बिदिनो जोङो मोसौखौ थुखिनायावबो औ औ। अ थुखिखांनायनि उनाव जोङो मा मोखौखौ थुखिबाल'थ' जाया जोंनो म बे बेसादफोरबो नांगौ जायो जेरैहाय जोंनो लाव फान्थाव हालदै दग्लिथिफात बायदि बायदि दि मुवाफोर नांगौ जायो जोंनो नंगौना नोंथां।
औ नंगौ आरो लोगोसे दिरुं दिरुं गोदानबो होनाय जायो।
औ पाखा गोदानखौ जोङो मोनायावहाय जोङो बावनानै जा जोंनिया आफा बोराइ बाथौ दोङो बेयाव जोङो मोजां बाउनानै रायसोमनानै जोङो मोसौखौ मोनायावहाय खायो आरो बे फाखा गोदानजों जों जेरैबो जों जेरै जि गोदान लाबाय थायो जों मोसौनो बिदि होबाय थानो हाया बिदिनो जोङो मोसौनिबो ड्रेस होननानै जों बोसोरसेयाव खनसे सोलायनानै होयो आरो मोसौफोरनो। बिदिनो जोङो मोसौ थु खैनायावबो बेखालि जोङो गोखा गोखै थाइजौ दिंखिया थालिर फस्ला खान्थाल गोरलै बेफोरनि फाजा ओमफ्राय ओ गोखाफोरखौबो जेरै जोङो दिंखियाफोरखो गोखा गोखै बेखालि जानाय जायो आरो जाहाथे ओजोंनि ओ देहाया मोजाङैनो थायो बोसोरसेया मोजाङैनो थाङो जोंनिया। बिदि होननानै जोङो जायो आरो बे खालिनि अ बिदिनो जोङो मोसौखौ बिदि थुखियो औ नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै थु खैयो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
जोंनावबो नोंथां बिदिनो थुखैयो ओ गिबियावनो मोसौखौनो माबा थुखैग्रोना लायो दैजों बेनि उनावहाय बिदिनो नेम फालियो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनाबो सेम।
औ औ अ बिदिनो जोङो मोख मोसौखौ थुखै खांनानै जा जोंनि एक थारिख औ औ
औ एक तारिख खौ औ एक थारिकनिफ्राय माबायो मोसानाय जागायो गामि गामि
औ औ मोसानायखौ जों जागायो जोंनि हारि खौ थांना थाहो थाखाय जोङो औ जोंनि हारिनि सिनायथिखौ जोङो लाखिनांगौ जोङो गाजा गोमजा रंजायो मो सायो बिदिनो
औ
बैसागुखौ नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव मादि फालियो एक थारिखनिफ्राय मोसानाय गाजा गोमजा जा जोङो बे सप्तासेयाव जोङो जाबायदि मोसायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होननायसै नोंथाङाबो।
औ नोंथां बै गामिनिफ्राय ओंखारो सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय ओमफ्राय आरो गुबुन गुबुन गामियावबो मोसाहैयो। ओमफ्राय गासै साना स्नि सान थायो।
औ औ
रंजानाय साना
बेथिं जोङो एक थारिखनिफ्राय औ जों स्नि सानसिम हमो आरो न' अ बिदिनो जोङो हाब हाथाय बाजार बेफोरावबो मोसाहैयो गामि गामिबो मोसाहैयो। धल खाम जथा सिफुं हारम'नियाम बेफोरखौ लानानै जोङो जोंनि हारिनि सिनायथि बेफोरखौ दख'ना आर'नाइ फालि बेफोरखौ लानानै जोङो मोसानायखौ जोंनि ओनसोलावहाय नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंङो मोसाखां नानै जोङो जा गरसे गरनै अननानै हरनाय रां माइरं बेफोरखौ जोङो जमा खालामनानै लास खालिहाय जोङो ओ खाना जायो आरो मोनसे न' लावखार ओंखाम जानाय होनो बेखौ ओमफ्राय बिदिनो जोङो जयै बोथि से जालायो आरो अ बोसोरसेयाव जोङो बेखौबो खनसेल' मोनो नालाय। जोङो बोसोरसेयाव बेखौ रंजायो रंजानानै जों लावखार ओंखामखो जायो आरो बोथिसे गास गासिबो मोखां नायलायलाय। बिदिनो जोङो ओ बे मोसायोल' बिदिल' जोङो नङा जेनेबा। जोङो गोदोरखौबो मान खालामो आरो उनदै अनो खुलुमो बिदिनो अ जोङो बैसागुखौ बिदिनो फालियो आरो।
औ नोंथां।
बेनि अनगायैबो जोङो बैसागुयावहाय औ बेनि अनगायैबो जोङो बैसागुयावहाय गो मा दानि सुबुंफोरखौहाय जोङो देक्स बक्स बेफोर रेकर्डिं अदिअ'फोरजों मोसानायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिजों ओ बिदिजों मोसाबा माबा मा खहा जायो नोंथाङा? एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
उम। बे औ आं बुंनो हायो औ खोनादों।
औ
ओ बिनि उम। बे दानि जुगाव जे देक्स माबाजों मोसायो बक्सजों।
औ
खोनादोंना नोंथाङा? अ बे खौथ' बर' हारियाव बेफोरबायदि बर' हारियाव बेखौथ' लाजाया गोदो गोदायनिफ्रायनो जों हा खाम सिफुंजों मोसानाय हुदा दंखायो। अब्लाबो मा माने दानि जुगाव खायफा गामि फोराव गैया नालाय बेनिखायनो ओंखारो।
औ नं औ औ औ बेफोरजों मोसाबाय थानांगौ जों हानाय मानि माने गोजान बेफोरनि हानाय माने जों बेफोरखौ बाहायनाङा आरो बिदिनो जों
औ औ।
औ
नोंथां हेलौ। औ नोंथां खोनादों ना?
औ औ
औ खोनादों।
ओ बैसागु बोथोरखौ गाजा गोमजायै हेगार हरो आरो।
औ नोंथां।
ओ जोङो उम नो नोंथाङाबो एसे बैसागु सोमोन्दै फोरमानाय।
औ ओ बैसागोआथ' बिदिनो जोंनि आर'नाइ जोंनि गुबै आर'नाइ जोंनि गुबै आर'नाइ फास्रा आरो बे द दखना गोमो गाननानै मोसानाय जायो‌। बिदन जायखौ बुङो।
औ आरो गामसा गोथां उम बिदिनो बिदिनो समायो आरो आरो खामाव लोगोसे आर'नाइ खायोब्ला बांसिन समायो आरो ना
औ
नाथाय
दानि दानि दानि जुगाव आरो आर'नाइखौ बांसिनानो खानायखौ नुला नुला जोङो
औ बा जोंनि हादोरनि थाखाय